थ नोंथाङा दिनै नोंथाङा ए आइ निफ्रायनो रायलायगोन नामा दिनै
औ औ ए आइ नि खोथा रायलायनोसै नोंथां
औ औ
ए आइ बुङोबाथ' जोंनाव अनलाइन ए आइ बुङोबा फार्स‌आवनो जोंना चेट जि पि ति प्लेटफ्र'म फोरखौ नङा होनबा
औ औ
बेनि बागै नोंथाङा एसे मिथियो नामा फोरमायना होलाय आंनो
ओ ए आइ बुङोब्लाथ' जोंहा बेनो आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन जाय माने गोबां मा होनगोन बेखौ ओ स्मार्ट आरो माने गोबां खोथा जों बेनिफ्राय मिथिनो हायो माने बियो कम्पिउटार मेसिनफोरजों माने मोनसे तास्कफोर पारफर्म खालामो आरो जाय माने गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां माने गोरा गोरा सानखान्थिफोर जेनेबा कमप्लेक्स इकुवइसनफोरखौ बियो स'ल्भ खालामनायनि आजिखालावहाय बिदि जाबाय आरो बियो माने ए आइ आ माने सासे मानसिनिफ्राय आजिखालिसिन आजिखालि स्मार्टसिन जाबाय आरो बेयो मानसिनि मानसियानो बानायदों बेखौ नाथाय दा मानसिनिफ्राय स्मार्टसिन जाबाय होननानै आं सानलायलाङो आरो
औ औ
दा नोंथाङालाय मा सानो
आं सानो औ बिदिनो होनजासिगोन आजिखालिथ' ए आइ आ मानसिनिफ्रायबो बांसिन स्मार्ट जाबाय मानोना बियो ए आइ आ बुहुमनि इसिबां डाटाफोर दङ बेफोरखौ इउस खालामो ओ ए आइ नि खाथियावबो जोबोद मोजां- मोजां इनफरमेसनबो थायो आरो मानसिफोरनिफ्रायथ' लाख गुना बांसिन इनफरमेसन थायो ए आइनाव ओंखायनो ए आइ खौ जोङो ओ बांंसिन इन्टेलिजेन होननांगोन
ओ
बे आजिखालिबो बिराद गोबां ए आइ ओंखारबाय जेरै ग्र'क ओंखारबाय आरो चाइनाफोरावबो माबा ए आइ ओंखारबाय इन्दियावबो अबावबा ए आई ओंखारदोंनो औ औ
दिपसिक दङ बिनि उनाव आरो ओ मा होनो जेमिनाय
जेमिनाय।
औ सेट जि पे टि आरो दंबावो गोबां।
आजिखालिथ' गोबाङानो ओंखारबाय थायो सानफ्रोमबो बिदिनो मोनसे मोननै। मोनसे मोननै खोनो‌ नायबाय थायो आङो ओंखारनाय‌। ओ आंनि साननायाव बियो एसे लासै लासैनो इभ'ल्भ जागासिनो आरो साननैसो उनाव जानांगौ बोसोरसे बोसोरनैसोनि उनाव ओ गाव साननो हानाय बिदि ए आइ ओंखारगोन खोमादां। जाय गावनि इन्दिपेनदेनत्लि अफार खालामनो हायो। दाथ' बिदिनो जोङो टाइपिंफोर खालामना होनांगौ माबा खालामनांगौ।
औ। जों मोनसे फ्रमटल'सो लिरनांगौ नालाय गासिबो ए आइआनो मावना होजुबो जोंनि खामानिफोरखौ। जों आथिखालाव ए आइ खौ जोङो जेनेबा ओ जोङो मा होनगोन बेखौ देहा फाहामथाय थामहिमबा हेल्थ केयार केर बिदिनो सोलोंथाइ ओ बिदिनो ओमफ्राय बेंकफोरावहाय बिदिनो दावबायनाय हान्था मेला ओमफ्राय जों बिदिनो आबहावा मां होनगोन बे इनभाररमेन्टफोरावबो जों माने बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो ए आइखौ। बे माने ओ ए जोंनि माने जिउखौ गोबां ओ गोरलै खालामबाय आरो दासान्दि जोङो जेनेबा माबा मोनसे बुजियाखै बा माबा मोनसे ओ जों रोङाखै बेफोरखौ जोङो जुदि ए आइ आव जों लिरनानै होयोब्लानो प्रमट मोनसे खालामना होयो ब्ला माने बियो गावनो माने जों साननो हानायनिफ्राय साबसिनै माने जोंनो बानायनानै होयो आरो।
औ औ। आजिखालिथ' इ आइ जों गोबां खामानि जाबाय जेरै आजिखालिथ' गारिबो थानो हायो ए ए आइ जों ओ प्लेनबो गेलेनो हायो ए आइ जों। मानसि गैयालासिनोबो माने ए आइ जोंनो माने गारि साबो सालायनो हायो आजिखालि। बे जोंनि माबायाव आसामावसो फैयाखै बारु फैनाया बिदि गारिया नाथाय ओ आंनि साना बिदिनो फैगोन खोमादां बिदिनो बोसोरनै बोसोरथामसिननि उनाव
फैसिगोन फैसिगोन दाथ' आरो सेल्फ ड्राइभिं गारिफोरबो दङ ना बेफोरखौथ' ए आइ इउस खालामनानैसो माने सासे ए आइखौ दोननानैसो बेफोरजोंनो बियो माने साननानै ए आइआ गावनो गारिफोरखौ हारसिंनो सालायलाय जायो आरो जों द्राइभाराबो दांनो गोनांथि जालाया।
टेस्ला इलन मास्कनि। बेफोरथ' माने गोबां सोमोनांथाव आरोना मोनसे।
ओम ओमफ्राय ओ नोंथाङा मा सानो ए आइ नि थाखाय जोंहा दिनै मा मा खहा जादों बेफोरखौ?
आंनि साननायाव ओ ए आइ जों जि जि खहा जादों आंनि साननायाव बियो ओ आर्ट्सनि खेथ्रआव बांसिन खहा जादों।
औ औ औ बे नंगौमोन नोंथां।
मानोना बिदि ओ आजिखालिथ' ओ ए आइ जों मेथाइबो बानायनो हायो। आरो फिलिमफोरबो बानायनो हायो आरो ओरैजाय पेइन्टिंफोर बानायनायखौथ' बादानो हो।
औ औ।
आरो सल'बो लिरनो हायो आरो जाय ओ लेखाफोरबो ओ ला लिरनो हायो लोगोसे। गोबां बुस्थु जि बुस्थुआ जोङो आर्ट्साव जोङो इउस खालामो। जि बुस्थुफोरा आर्ट्सआव दङ बेफोरखौ सब जोङो एयजन खालामजोबनो हायो। गोदो गोदाय सासे मेथाइ मोनसे बानायनायनि थाखाय सासे सिंगाराइटाइमसोबानो थाखाय खमयावनो बिदिनो जोबोद टाइम लायोमोन खमैबो सप्तासे सप्तानै नाथाय आजिखालि बिदिनो फर्म थोबानो जाबाय बयसेयावनो फार्स्
औ दसेनो जायो। जों आंबो सानो आर्टिस्टफोरा गोबां माने खहा जादों आरो बेवहाय ए आइ ए फैनायनि उनावहाय जेनेबा सासे आर्टिस्टआ मोनसे पेइन्टिं बा बिओरैनो स्केट्सफोरखौ बियो बिदिनो मोनसे गिदिर मोजां मोजां माने बुहुत दिडिटेल थानायफोर स्केट्सफोरखौथ' बिथाङा माने गोबां सम नांगौना। सोरनोबा सि दान गाहाम नांगौ सोरनोबा सप्तासेफोर नांगौ। बेफोरखौ माने आखाइजोंनो गाव जायखौ जों गोबां सम जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों मावनो हायो बेखौ जुदि ए आइआनो जुदि मिनिटावनो सेकेणडआवनो बानायना होयोब्ला बिथांमोनहा गोबां खहा जादों आरो। साननैसो सिगां बिदिनो खोनानोबो मोनदोंमोन माने आर्टिस्टफोरा माने बिदिनो टुइटारफ्राव टुइट खालामनाय बिदिनो अबेबा अबा ससियेल मिडिआव हगारनायफोरखौ आं खोनानो मोनदोंमोन आरो जेनेब गोबां खहा जादों मादों होननानै जेनेबा बिसोरो दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन आरो बै समावहाय
औ आरो लोगोसे आं सानो साननिस जिउनाव जि जोंनि दड्राइभारफोर थायो जेरै अला उबारफोराव बेफोराव थानायांनाय द्राइभारफोरनि जबाब थांसिन खोमादों
औ औ औ नंगौ नंगौ बिदिनो कम्पानिफ्रावबो औ
नाथाय आं सानो इ ज इसिबां जबफोर थांगोन आरो इसिबांनो गोदान गोदान जबफोर खालामलाबायगोन
औ
बे नोंथाङा ए आइ जों नोंथाङा गावनि नुसब मोनसे माने क्रिल खालामनो हागोन। गनपन जोंनि गोनांथिया बेसो जोङो ए आइ खौ जोङो सोलोंनांगोन आरो बोरै इउस खालामनाय जायो बोरैबा
दानि जुगाव रोंथारनांसिगोन आरो। ए आइ खौ जोङो जेनेबा सोरबाफोर स्टार्ट आप खालामोबा स्टार्ट आप खालामनायफोरा माने गोबां हेल्प जागोन आरो जेनेबा गावनो जाय माने गुबुन मानसिफोरखौ जों इमप्लय खालामनो हाया माने साख्रि होथ'नो हाया जेनेबा जागायजेननाय समावहाय बे समाव बेफोर मानसिफोरनि खामानिखौ जों ए आइ खौनो मावहोनो हागोन आरो माने आं बिदि सानो
आजिखालिथ' आङो दिनो गोबां बिदिनो फिल्मफोर बानायनाय नुयो आङो कार गुुनि फिलम बानायो। मेथाइाइुनला बायो आजिखालि बेफोरखौ दिहुननानै रभिउस लागासिनो आरो फैसा खामायगासिनो जोंनि ग जों ए आइ खौ सोलोंगासिनो। जोङो बे जुगाव जुदि जोङो थानो गोसोबा नाथाय जोो जुदि बे ए आइ जों जुदि जोङो माबा खालामनो रोङा जुदि जों दिडल खालामनो रोङा जों जुदि ए आइ नङा अब्लाथ' जोंना जबान थांजोबबाय जों जयबो जबनो मोनो ओंखायनो जों सानो‌ टाइम जोङो इभल्भ जानांसिगोन।
औ औ जोङो ए आइ खौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगोन आरो। जुदि जोङो फरायनायफ्राव जो जोङो खालि ए आइ खौल' जोङो माबानानै थायो नायनानै सोनारनानै थायो अब्ला जों माने जोंहा जोंनि साननो हानाय गोहो जोंनि जा प्रब्लेम फुल स्किल बेफोरफोरा जों माने एसे खमायलांगोनखौ आं सानदों आरो माने नोङो ए जोंनो जेबो जों औ जों माने माबा मोनसे जों बुजियाब्लानो हो हो?
ककनिथिबि एबिलिटिफफोरा खमायलांगोन आरो मान
औ औ नोंगौ ककनिटि एबिलिटिआ बेफोरख खमायलांगोन आं आं एसे गावनो एसे ए आइ बाहायनानै आं एसे गावनो एसे थाल मोनदों आरो माने। जों माने मोनफ्रोमबो समाव जों ए आइ खौ बाहायनाङा होननानै आं सानो आरो। मानोना जोङो गावबो एसे जों गावनि मेलेमखौ बाहाय बाहायनानैबो प्रब्लेमफोरखौ जोङो सुस्रांनो नाजानांगौ आरो जोङो। जोंथ' नोंगौ ए आथ' बहुत गोरलै जोङो मोनसे फर्म जों लिरना होबानो बे गावनो खामानिखौ मावना होजोबो। नाथाय जों बेयावनो जों सोनारनानै थायोब्ला जोङो माने साननो हानाय गोहो जा प्रब्लेम सलभिं स्किल जा माने कमप्लेक्स इकुवेसनफोरखौ जों माने सुफुंनो हानाय बेफोरो माने एसे खमायलांगोन लाङो आं सानदों आरो। औ। जोंथ' ओ गोबां मानसिफोरखौनो नुयो जेनेबा। माबा मोनसे एसे फिसा बुस्थुबब्लानो जोङो ए आइ आव सेरनानै होसिगोन। जुदि जोङो ओ जोङो जोङो क्लासफोराव जेनेबा स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफ्रावहाय जोङो जुदि ओ एसाइनमेन फोर हरो अब्लाथ' जोङो आजिखालि लिरनायखौनो नुनो मोनला गाव साननानै
जोंहा जेब्ला जोंङो
औ एसाइनमेन्टफोरखौथ' जोंखौ माने गावनि स्किल डेभेलप जानो थाखायसो हरोना जोंनो कलेज इउनिभारसिटिफोरनिफ्राय। नाथाय बेखौ जों गावनो जेबो खस्थ' खालामालासिनो ए आइ जोंल' मावहैयोबाथ' जोंहा बेफोराव जेबो माने ओ डेभेलप जानाय नङा माने जोंनि सिङावहाय। औ।
माने गावसोरनि पार्सेन्टेज जि माने ब्रेन्डखौ इउस खालामनाय जायो बियो माने खम जानांदों आरो। ओ बिदिनो बाहायनाय नङा अब्ला जोंनि मेलेमाबबो बारा खोमाय होनाय नङा बे ओंखायनो ए आइ माने एसे अब्ला अब्ला नों हाथ्रै हाथ्रै जायो अब्ला बाहायजायो। नाथाय अरायसम बाहायनाया माने मोजां जायाखै आरो
जों बेफोरखौ नायोब्लाबो जेनेबा जोंहा इउ ए आइ आ जोंनि जिउआव बांसिन गाहाम गोहोम खोख्लैदों आरो जेनेबा गाज्रिनिफ्राय मोजाङा साबसिन आरो जेनेबा। जेनेबा जों आङो नै साननैसो सिगांनो माने जेनेबा आंहाथ' इन्टारभिउ आं दासिमबो होफेराखै नालाय। थ' आं ए आइ जोंनो माने सासे इन्टारभिउवार बायदि खालामनानै ए आइ खौनो बेखौनो आंखौ कुइसन सोंहानै आंनो माने इन्टारभिउ होनाय बायदि खा लामदोंमोन आरो आङो।
औ।
औ आं सानो ओमफ्राय बियो माने हो?
दा बोरै जाखो?
औ माने आं सानदों आरो एसेबाबो आं डेभलप जादों होननानै आं ए आइ नाव सोंफिनदों आरो आङो मा माखौ जों आंङो साबसिन खानि मावबावनांगोन होननानै आंनि इन्टारभिउआव हाय त' ए आइ आ खोन्थादों आरो जेनेबा नोंनि बुं बुंनायनि मानबायदि बुंनांगौ मा बायदि कनफिदेन्टआव थानांगोन बेफोरखौ जेनेबा आंनो एक्स्लेन खालामना होफिनदों आरो बे आं इन्टारभिउ लाखांनायनि उनावहाय।
औ।
औ आं सानदों बे माने मोनसे जोबोद मोजांमोन आरो औ।
औ बिदि इउस खालामनो रोबा जोबोर मोजां बाथ्रा। ओमफ्राय
फोरों ए आइनि थाखाय जोंनि समाजाबो बिदिनो ओ एवारनेस प्रग्रामफोर लानांगौ आरो।
औ औ
औ दा औ औ थांनाय समाबो जाबाय औ दे होमब्ला। गोजोनथों ओं।